हेलौ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां
औ मा खालामदो नोंथाङा?
ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ ओंखामफोर जाबाय?
जाखांबाय नोंथां नोंथाङा मा खामदो?
अ
औ नोंथांना खबरा मा
खबरा मोजांथ' दे नोंथां आंना।
ओ नोंथांजों फंसे खोथा रायलायनो होननासो हरदोंमोन। नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना? बैसागु बोथोर
औ औ हागोन नोंथां।
ओ दे बिदिब्ला एसे फोरमायना होदो
अ' बैसागुआ मोनसे दोहोरोमारि आरो गोबाङानो फोथायोदि बैसागुआ दोहोरोमजों लोब्बा गोनां होननानै। दिनै जोंहा बैसागुआ माबो रै आरो माब्ला जाजेनदोंमोन बेखौ लिरनानै होनाय जोंहा रो रेखा गैया। नाथाय जों बेखौ बुंनो हायोदि बैसागु फोरबोआ खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां।